बाय।
खोनाबायना?
खोनाबायना?
खोनबाय खोनबाय औ। नोंथांआ मा खालामगासिनो दं?
आङो दा नै ओंखाम जादों।
ओंख्रि मोनजाखोब्रा नोंथां?
दं।
मा मा ओंख्रि मोनजाखो? मा मा ओंख्रि? मोनजाखो?
आ जासिग्राबो गैया ओंख्रि ओंख्रि नांगौ नामा ओंखाम जोब बाय नामा? माइरं गैला नामा? दालि गैला नामा? होनग्रायानो गैलाबा। बिदि होनग्रा थाबादेन जों एसे गोसोआ मोजां जागौ आरोना दा। उफाय गैया मा खालामनो नै दा। सवाबिन माबा मा होनो बेखौ ओरैनो बेदर होनो आरो बेखौ ओरैनो एक्जामपोल माबायाव बुंलाबायो आरो बेदर होननानै सवाबिन ओमफ्राय माबा दालि ओंख्रि गोजा जेबो गैया।
आफादगिरियाथ' दहाय जोंनो बेदर जाहोनायनि खोथा बुंदोंमोनलै। गावनि जोनोम माबायाव।
माथो गैया मालाय जाहैबाय जाखोन्दाखौ दा लाबोदोंसै आद्राखौ बेखौनो दा बिहरनो सानदोंमोन आङो माबायाव खौरां हरनो सानदोंमोन आं बैयाव जोंनि माबायाव फनाव ओमफ्राय बिखौ दा ओरै होनहरसै आङो। दा जा जानो हायिया लाबोदो बिदि होनना खोथा बुंनो
ए बेथ' बिराद अनाय जाबायलै। खोथा होबाय जोंहा बिराद खुसिथारसैमोन हाब दिनै अरखेनो मोनसिगोन होननानै ओमफ्राय माबा माबासो बुंहरबाय। बेथ' आं जोबोद दुखु मोनदोंलै खिन्थु बेखौ। इन्थारबिउ हरनांगौ जों जोंथ' लायगौमोन ना बिदि खालामनाङामोन बेयो गावनो बल जोहोबाय ओमफ्राय उनाव टाइम सम बारा जाबाय होननानै बिदि बुंबा जागोन नामा
उ-उ उम
जाहोनो गोसो गैयाबा गैया बिदि खुवासिनामोन जोंहा एसे माबा थानाय जाबायना आफबसुस जायो बेखौ बुजिनांगौ
आरो मानसिनावथ' जोंनाव उन्दै मानसिना जोंबो एसे बिसिनिफ्राय जेनेबा जों उन्दै नालाय
एसे समआव दागा जोंनानै दं जोंहा लुबै थायो एसेयाव रागा जों जोंहा उन्दै मानसिखायनो बुजिनांगौ बेयो
बायना
आंहाथ' उदैआ बुङासै ओंखामानो
आं उफाय गैया मोजां जाबाय आङो गोथावखायनो हाब माला- माला मोना ओमफ्राय बुस्थुआनो बे सयाबिना आंखौ नेबावासै आरो नोंसोर
फंबबाय बिराद एवबायना आंबो आन्दायफैदों हाब आं एवफैनो नागिरनायाव एवगासिनो बियो खावथाब फ्राव खावथाबफ्रावनो मोनबायबो ओमफ्राय खांना गाव होबावबाय आंबो जाबाय बिदि आरो जोंहाथ' दहाय ना साहैनाया एसे अयनाय जाबायनो बायदि
है आं सानदों मा आलिसो खोना दोनदोंब्ला ओमफ्राय दाना थाङो थुनो मोजां नायबा खाथियाव से नानो दङ
आं बेखौनो बोला लायसोमोन आङो मिथिबाय
उम
बोलालायनाया सेन सानसैमोन नायबाय खाथियाव मोजोंनो सङाव साखानानै दोनखानायसो गाबोन बाथोन मोनजाथारोमोन मानैसैबाबो
उम जोंहा ओरैनो ओंखाम खहाब हाबनायनि मोनजाबा ने
ओंखाम खाहाबानो नांगौ जोंनो ओंखाम हाबथारा खामानि मावनानै एफाग्राबनो नों नोंथाङा गाबोन खामानि मावगोन ना मावा?
ओमफ्राय दा अबावथ' दं?
आङो दा नै बाहाय न' सिफुङावनो
उम उम उम उम
माबा मैखुआव दङ ओमफ्राय ओमफ्राय नों-नोंथाङा नोंथाङा गाबोन खामानि मावगोन ना मावला?
आं गाबोन खालाम मावगोन आङो फुङाव दिनैनि बायदि खालामगोन आङो माने फुङाव थांथारनांगोन आङो बेनिफ्राय बेलासियाव आं मावफिनगोन उम ओमफ्राय नोंसोर फुङाव मावखागोन दा न'खौय फुङाव मावदो जायखिजया बेखौ फोजोबनो हागोनना हाया नायसै ओमफ्राय बेखौ फुरा गुना खाफ्राबावगोन नालाय जोङो गुना खाजोबनांगोन नालाय अल राअनदाब उम गासिबखौबो आरो ओ बैनियाबो खोलानिया ओ खाजोबखानोसै फुरा गासिखौबो ओमफ्राय बे आद्रा आद्रा हेबाव हेबबावांगौ दंना बेखौ हेबजोबगोन उम
गाबोन जोंनि बे बेखौ खामसालिनिखौ दुमसै दा। सैनानै दुमसै। दुमनानै दुमनायावनो जायै खाबाय टाइमा। बिनिफ्राय नोङो बेलासियाव फैदो।
उम।
बेनिफ्राय गु गुुनाबोथ' गैखाया गाबोन गुनाजों खाफ्राब जोबसै।
उ उ। ओमफाय जोंना जोंना। लुनांगौआ दै लुनो होननाया बै बोरि ना माथावरि ना
लुनो होनाया। दै लुनो होननायालै
दै लुनो होननाया। ए। बेखौ दा गुदुङानो गोथेखो ना माखो नायफिन नांसिगोनसो। खिन्थु दाख्लै मोनोमोन उम। खारनो माने ओंखारनो हायासै बे दङ। बायनो दङ बुस्थुआ।
उमबाय बैखौबो जाहै नांगौ ना। बामि।
अबे बामियाखौ दा गैला दा बोखानो हाला मेसेङाव नङाबा हाला।
उम।
फुनानै मोनला दा बोन बोनबा मोनगोन मोननाया दा दैया जायोना दा आदार फुरा मोनजायो। ओमफ्राय बारा जालाबायनो नागिरा ओमफ्राय मेसिन मेसेंङावबा नोङो दै राननायजों आदार मोनजाया बाहाय बोखांनो हायो।
उम दा दै उम उम। दा दै देरनायजों ओमफ्राय दैया उसियो नालाय बोरि सेर सेर माबा एम्फौ एन अलाया दैयाव गोजावना बेखौनो मोनजायो इसोर दा।
बेखौ मोनजायो।
मा मैथावदि मा माबा जायो दैया थौलि नालाय ओरै बोरनि एम्फौ एनाया फैनो हाला फैनोस्लाबो मोनला आरो
मेसेङाव मानिया
बुजिबायदा?
उम बोखांना माने फाननानै रां आरजि नांगौ।
जोबनांगौ औ मानिया।
उम ओमफ्राय बेजोंनो फुजा फुजाबा दावदै बोखांसै साबोनबो बोखांसै दाउ बो बोखांबावगोन। आरो होबावनोसो जोंनो बाराबा खेलाखौनो। उम।
होनो हायो जेबो नङा दाथ' नै सरखारारा फुजा मेला होग्रासो होबथाग्रा नङा गोसोबायदि फुजा मेला जासि होनो हायो जोङो बेयाव नङा।
माथो जोंहा बिजनेस खालामनानै मोनबानो जाबाय रां। जोंहा बिजनेस खालामनानै रां मोनबानो जाबाय। नामा होनो?
औ सिन्था गैया।
रायलायना होलाय इसे गो-गोलाव गोलाव नोङो।
आङो नोंथाङा गाबोन न'आव मा खालामनो सानदों? थांनानै
आं गाबोन न'आव थांनानै आंहा गाबोन थांनानै आं ओ आंखाम स संग्रा बैयो दा माबा गोदान ओंखारनाया बुस्थुआ जोंनि गोदोथ' बिदि बनजोंसो सोङोमोन नालाय दा बै ओंखारबाय नालाय बेनिखायनो दा जोङो गाबोनहाय फुङाव आङो बुस्थुखौ लायना फैगोन। बारखौ लानानै फैगोन आरोना बेखौथ' बारसो होन नालाय बेखौ लानानै फैगोन ओमफ्राय न'आव हैनानैसो आङो ओरैनोथ' आंना खामानिया नै रिंगानिफ्रायसो जाखागोन नालाय बेयाव फैबाबो इसिबां खिथाब सहैयो न'आव आंहा मोजां आङोेनबा जि रिंगासोआव सहैबाबो न'आव बुस्थुआथ' आं लाबोखाबायना आं दायरेक थांसिगोन ना। आंना दंफैखासै बुस्थुवा माबा बारा लांनानैल' आं हैनानै माने लाबोनानै बुस्थुखौ आं न'आव गिदिंनानै ओरै फैनानै एसे खामानि एसे मावबाय आंनि बे बेरा हेबनांगौखौ हेबनानै फैबाय आंबो ओमफ्राय थिखोथ'ला। गुना खाफ्रा ग्रोदों खाजोबग्रोनानै खेरखा थुखोजोबनानैसो आङो अब्लाबाव फैगोन आरोे जेनबा दुइथासिम मानि एखथायाव दहाय फैदों आं।
उम बुजिजोबबाय आं बुजिजोबबाय ओ दे नो-नो- नोंथा औ दे जेबो सिन्था गैया बाहाय। नों नोंथांङाबो सोंनो दे आं आनाव
औम। ओमफाय दा नोङो उम जिउआव मा जानो सानदों?
आंथ' जिउआव बिराद गिदिर मेथाइ खनगिरि सिख्ला सेंग्रा दा मोसाहोजोबगोन आ जिउखौनो बे मेथाइ देंखोजोंनो बेंखनजोबहोगोन आं रागा बेबायदि आंना सिमाङा आरो।
उम होमबा नोङो माबाफोरखौ ओम नायगिरिफोरखौ फुरा खौसे खौ फुथि लाला खालामसै आदा आदा फट'कनो होनबा नोंहाथ' जेबबो सिन्था गैला। हिनजावनिबो टेनसन गैला नोङो आदा फथक लानो होनबानो गोसोआनो जानाय नङा नों उम बिदिनो जांगौ
बेबायदि खालामगोन आङो आसि फिसायाव मोसाहोजोबगोन आं हिनजाव आंनि मे थायाव रिल्स खालामनांगोन बिसोरो ओरैनो
नायबाय था सानसे बेखौबा मा होनथाय बर'नि राव जोंनि रावबा मा होनथाय रिल्स खौबा।
रिल्सखौ फावथिनाथ' नङा। मा बर'आव सुंद' माबानाय जागोन बियो जेनेबा सुंद' दिन्थि
सुंद' बिबुंथियाव बुंलाय।
बिबुंथियाव
ओइ माथो गोजौनिफ्राय माबा गोलैबायलाय मोदै मोदै गलायबायलाय मोदै गबायलै।
मोदै गबाय उम नोंना ओमफ्राय। ओंखायनो एसे माबायाव थादो ए ओंखायनो माबानांगौलै न'खौ गोदोनियानो मोजां मारलै थुरियानो। सोदोब गैया मा गैया आरामनो सोदायाना थुरियाव सोदोब जायाना। औ दानि बे गोदान दिरुन नाया गाबजोबो गोदान मुगानि माबाया गोनोखोआरि मुगा नि माबाया आगजुफ्रा गोदो देन नेसारेल लकेल।
लकेल मिथिंगायारि बाब रे बाब।
उम
गुदुङाव गुदुं गुदुङाव गुसु गुसुआव गुदुं खालामना बरिया इन्जुरनि न' थुरिनि उखुम बाब्रे बा बिस
बाब रे बाब भाय माबा बरियानो। दा ना। ओमफ्राय गैला मा खालामबनो। दाना गाससिबो फैसाजों जाजोब्बाय रां रुफाजों।
रां रुफाजोंलै मानसिफोरखौनो। फाग्ला फाग्लि खालाम जोबबाय आरोना। रांआनो गिबियावनो रांआनो मानसिफोरखौनो मानसि मानसिखौनो मानसिखौनो मानसि बायदि। सानो होला राङानो ओरैबायदि थासारियाव सफैबाय। मा जाबावगोन थाय। फैसा थाखा नुबाथाय नोङो गावनि बिदा फंबायखौबो सिनाया। सोरबा बिनानावखौ सिनाया बुथारगोन बेबायदि थासारिखौ मा। मा जाबावनांगौ जाखो।
लासै लासैनो बे बुहुमनिफ्राय सुबुंनि जिउआबो। माबासो जाबाय। मोस्रोमजों समानोसो जाबाय
समावबो जानाय बायदि जाबायलै नै जि जिसे मिनिट जाबाय उ से मिनिट जाबाय दानांसिगोनसोदां औ औ दे बिदिनो जासिगोन औ